औ खोनादों ना नोंथाङा?
खोनादों ना?
औ औ खोनादों आङो
औ
औ खोनादोंना?
खोनादों खोनादों।
औ ओमफ्राय जोंहा टपिकखौ आबादाव बाहायनाय आइजें आयलानि सोमोन्दैआ लानोसै नामा?
गोदोनिया
ए नोंथाङा औ औ गोदोनियारि दानि औ औ रुजुनानै
औ औ नोंथां
ए नोंथाङा गोदोनि मोननैसो आइजें बुंनो हागोन नामा बर'
औ आबाद मावनाय आबाद मावनायाव बाहायनाय हागोन नोंथां। दा गोदोनिफ्रायनो जोंहा आबाद मावनायाव बाहायनाय आइजें आयलाफ्राथ गोबां दङ आरो बेबायदिनो। बर' बर'फ्रा गोदो गोदायनि फ्रायनो माने बेफोर आइजें आइलाफोरखौ आबाद मावनायाव बाहायबोदों। गावसोरनो बेखौ बानायना लाखायो आरो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो।
औ औ गावनो। गाव रोंखायो नालाय।
औ दा दैज्लांनिबो आइजें आइला दं मेसेंनिबो आइजें आइला दं बेबायदि दं आरो। दा दै लाङाव आबाद मावनायाव माइ गायनायाव बाहायनाय आइजेंफोराथ गोदोनिया बेबायदिनो मोसौजोंसो हालेवोमोन नालाय। नांगोल जुंगाल बेबायदिनो मै ओ दै सारनो थाखाय सिलि आरो मोसौ बुनो थाखाय बेबायदिनो लाव
लावथि
एनि बेनिफ्राय बेबायदिनो खोथिया रोगानो थाखाय बे-बेबायदिनो औवानि गन बेफोरखौ बाहायोमोन आरो। गोदो बांसिन
उम उम
नाथाय दा माने बेफोरखौ ओ दो-गोदान मुगायाव बेफोरखौ बारा नुनो मोनबांलिया आरो।
ओ
आथिखालाव मोसौजों हालेवला नालाय ट्रेक्टरजों सो हालेवो नालाय बे खायनो बेफोर आइजें आइलाफोर खौ जोंनिया माने दा बारा नुनो मोनबांला आरो।
उम उम
बबेबा बबेबा जायगाफोराव दाबो मोसौजों हालेवो। ओ जोंनि ओनसोलावबो दाबो मोसौजोंबो हाल एवो आरो ट्रेक्टरजों हालेवबाबो ओ मोसौजोंबो दा बो जोंनियाव हालेवनाय
उम खायफा खायफा एवो आरो ना
औ दाबो हेवो आरो। जोंनावबो दा नोंथाङा मेसेंनि ओ आबाद मावनायाव बाहायनाय आइजें आयलाफोर-नि मुंफोर खिन्थानो हागोन नामा?
औ औ औ हागोन नोंथां। आथिखालाव आरो मेसिन
जाजोबबाय नालाय औ होमबाबो मेसिननि अनजिमाया माने बहुत खम बायदियानो आरो माने मेन मोनसे मेसिनानो गासैखौबो मावजोबो नालाय
उम, उम दा मेसिननि मुंफोरखौ बुं थांबाथाय जोङो ओ आथिखालाव बे बोरि जायगाफोराव दै सारनो थाखाय हनदा मेसिनखो बाहायो बे आबाद मावनो थाखाय। उम ओमफ्राय मोसौनि जायगायाव टेक्टरखौ बाहायसै उम ओमफ्राय माइ गायनोबोथ नोङो मानसिनि जायगायाव मेसिनानो लाजोबबाय नालाय अ बेखौ मेचिनानो बाहायसै। ओमफ्राय हानोबो मेचिन औ माइ नानायनिबो मेचिन ओम थ गोदोथ जों बुंनो थाङोब्ला माइ सौनायनिबो जों दिंखियावसो सौवोमोन नालाय उवालाव सौवोमोन दिंखियाव सौवोमोन आतसा आथिखालाव माने एसे सिगांनिफ्रायनो जाबोबाय बे माइ सौनाया औ होनबाबो बेबोथ मेचिनानो ना ओम औ अ बे बेफोरनोसै
गोदोनिफ्राय बाहायबोनाय बेबायदिनो माइ हानाय माइ नानायफोराव बाहायनाय आइजें आयलाफोर मोननैसो ए फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन हागोन नोंथां
औ
उम बे माइ हानाय होनोब्लाथ औ माइ हानाय होनोब्लाथ जोङो बे खासिखौनो बुंजागोन औ खासिजोंनो हायो नालाय औ खासिजोंं हाखांनायनि उनाव बे औवानिफ्राय बानायनाय बे लावथिया माबा मा होनना बुङो बेखौ बावखा बावगा होनना बुङो ना औ बावखा होनना बुङो मायखौ बाननो थाखाय बावखा होनना बुङो बावखाजों लाना फैयो ओमफ्राय
माइदांगि् उम माइदांग्रि सरनो थाखाय बे दुरुं माबाखौ बाहायो
औ दुरुं बाहायो औवानि औवानि आरुं औ बेफोरखौ जिरना लानानै माइदांग्रिखौ खानानै औ माइखौ जु जुदि रानद्रायाखैबा एसे फोराननानै औ दैखांना लाना फैनोसै दाबसे साफा जायगायाव औ बेहाय लाबोनानै औ दोनथुमनानै माने गल जाब
औ
मोसौ जों नानैसै आरो
औ
औ एबाद दिनो मोसौजों ना नाया एसे गोबाव लायो
गोबाव लायो गोबाव लायो
दाम गिद दिंबाय थानांगौ नालाय
आ माइखौ बेबायदिनो औ जिगाबखौ खायनानै होबाय थानो गोनां जायो ना हुकेनजों
थाखानांगौ आरोना
थाखानांगौ मोसौ होग्रा माइ खायग्रा नांखागौ आरो बेयावबो।
ओमफ्राय बे मोसौजों मारा नाबाथ' मोसौनो खुगायाव बे मुख्राखौ होखानांगौ नालाय ना?
औ मुख्रा होयो
औ नङाबाथ' मोसौआ जागोन नालाय जानानै गिदिंनोनो रोंनाय नङा।
औ
औ
खायफाया मुख्रा होयो खायफाया होया बेबायदि आरो
औ ओ
दा माइ बे माइखुरिखौ जायो होननानै खायफाया मु ख्राखौ गानहोयो आरो
ओ ओ
बेबायदिनो होबथिंबाय थानानै सानसे सानफा गाहाम गोबाव सम लायो आरो नोंथां मोन ना मोसौजों मारानाबा मोसौआबो बेबायदिनो मा बै माबा गाहाम नांगौ जायोमोन आरो
मानसिजों लोगोसे मोसौआवबो मेंफायोमोन आरोना
औ जोबोर खस्थमोन आरोखि
औ
गोदोनि आबाद मावनायफोरा बेबायदिनो गोबां माने माइयाबो बुरजाबो मोनोमोन नालाय गोदो माइफोराबो बेबायदिनो जासोयोमोन ना नोंथां
औ
खोनादोंना?
औ
औ दा गोदो बेबायदिनो माइफोराबो गोबां जायोमोन आरोखि ना दा
औ जायोमोन।
एसे हा गोथौफोरावसो एसे मोजां जायो माइआ बेनिफ्राय बोरि हाफोरावथ‌ दा बारा जाया। दा बेफोराव गोबां हासार होनाय जायो आरो मायाव। हासार होनानै माइखौ मोजां खालामनाय जायो आरो दा। दा बेबायदिनो गोदोनि दिनावथ बेबायदिनो मारा नायायोमोन बेबायदिनो आघोन दाननिफ्राय माइ हानानै बेबायदिनो मागो दान सिमा लाग बे ओ खोना दोंना? हेलौ